नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ सानजौफुनि गोजोन हाब्लानाय औ मोजां नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांङा।
औ नोंथां। ओ नोंथां जों दा बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन।
औ बिदिबा आं बुंग्रोनि नोंथां।
औ।
औ नोंथां। ओ बैसागु आथ' बोसोराव खनसेल' जायो नङा होनबा नोंथां।
औ।
जायो।
औ। खोनादोंना। हेलै'। खोनादों ना नोंथां। हेलै। खोनादोंना औ खोनादोंना ओ। हेलै।